नों दा फ्रिआवनो दंना
ओ नोंथां फ्रियानो
औ दा आं नोंथांजोंहाय माने मा होनो गरम बोथोर आरो गोजां बोथोरनि फारागनि सायाव रायजलाय आरो
औ औ
आमफाय आं बुंग्रोनांगौना न ना नोंथांआ बुंगोन
दे नोंथांआ फोरमायग्रोदो
हो
नोंथाआ फोरमायग्रोदो दे माने नोंथांआ माबादि ओ फारागथि मोनो
गरम बोथोर आरो गोजां बो औ गरम बोथोरावथ' बिराद माबा जायो नालायथो गरम जायो एकदमबारे होमबाबो माने माइफोर फोर लामला बायो गरमबाथाय हि जोम सुना लानो ओमफाय बिदिनो बायदिसिना न'निफोर खामानिफोर मावनायाव मोजां जायो आरो
ओ
थिग माबाआवसो मा होनो बे गरमावथ' आरो बेरायनो थांनोबो एसे बोरैबा जायो नालाय थो माने बेरायनो हाया आरोना गरमनि थाखायनो गोलोमो मायो मोजां द्रेस गानानैबो थांनो हायै जायोना
औ औ
मोजां बोथोरावलाय मोजां आरो गानफब जोमफब थांनो हायो जेरावखि जाया
औ
बे गोजां बोथोरावहाय गाननाय जोमनाय थाबानो गासिबो माने जाजोबो आरो थेंसन गैयै जायो जेरावबो थांनो हायो आमफाय बे गरम बो बावहाय गरमनि थाखायनो माने बेरायनो गोसो जाबाबो बेरायनो गोसो जाया आरो
औ औ
उम जायो आरो गरम बोथोरावहाय
होम
आरो दाथ' गायनाय फुनाय सिजेन जाहैबाय नालायथो दाथ' आरो खो थिआ फुनाय मानायनि सिजोन जाबाय गरम बोथोरावथ' बिदि मावनो हायाानालाय दालाय सोरबा सोरबा लोमजालायगोन आरो सानदुंजोंनो सयज' हायैआ बिदिनो माने सोरबा सोरबा हायिफ्रा खस्थ' मोनसिगोन आरो गरमजों माजों देहा दुरब'लफ्रा फिट नांला बायसि
हेलौ हेलौ हेलौ
माने आरो
औ औ
ओमफ्राय माने जेनबनो गोजां बोथोरल थाबाय थाबाबाबो जाया नालाय
औ
ओ गरम बोथोरखौबो नांगौ जायो गोजां बोथोरखौबो नांगौ जायो आरो
औ
नोंथाङा दा फंनैसो बुंनो हागोन नामा गोजां बोथोर आरो गरम बोथोरनि फारागनि सायाव
ओ गोलोम बोथोर होनोबाथ' नै दा दानि बोथोरखौनो बुंजाबाय नङा होमबा गोलोम बोथोर होनबा दैज्लां जाहा दैज्लां माने गोलोम बोथोराव माने आंथ' गोलोम बोथोरखौ आं मोजांखौनो मोना ओ ओरैबायदि गरम जायो माने थानो हायै बायदि आरोना नै दिनैथ' सानदुं दुंदों बायेरावनो ओंखारनो हानाय नङा नंगौ थिग माने गोलोम बोथोराव जोंहा माइ गायो माइखौ माइआ जोंनो थाखाय जोंनि थाखाय बो जोबोद गोनांथि माने
जोबोद गोनांथि ओं
ओ दानि बोथोराव जों माइ गायाबाथाय जोंहा बोसोराव जानायानो खाना जासिगोन माने बोसोराव जानाया गोमासिगोन आरो ना माने औ बेखायनो माने गोलोम बोथोराव माने जों माइ गायो बिनि थाखाय माने बे मोनसे मा होननांगोन बेखौ मोजां ना मा होननांगोनथाय ओमफ्राय आरो जोंहा फारसेथिं नायोब्ला ओ गोलोम बोथोरावनो आरो गोलोम बोथोराव नै जोङो माने ओ अबावबा मोनसे जायगायाव दाबसे जायगायाव थांनोबाबो माने बाहाय जों सुख गोजोनै थांनो मोना बायदिखौनो होननांगोन नङा होमबा माने
औ
ससे लामा थाबायबानो गोलोमो गरमो माने जों मोजां ड्रेस गाननानैबो अबेबा गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायहैनो हाया बादि आरो ना
औ
औ ओरै जा ओ गोलोम बोथोराव अखा हायो गोलोम बोथोरनि बारा गिसु जायो ओमफ्राय माने जायगाफ्रा बारा गोरान जाया हाद्रि हाला जाया आरोना माने गिसि सिदोब सिदोब जायो जोंहा बिफांफोराबो सोमखोर सोमखोर जायो दै मोननानै बिलाइफ्रा खिलियो बिबार बारो माने सोमखोर जायो आरो गोलोम बोथोराव बा खिन्थु जा गोजां बोथोराव माने बारा गोरान जायो बारा अखा हानो नागिरा ओ बेयाव माने जोंहा मिथिंगाया माने जोंना हा बिफां लाइफां गासिबो रानस्राव जायो नङा होमबा नों
औ औ नंगौ
औ बेजों लोगोसे जोंना बिगुराबो माने सिकिनाबो माने ओमफ्राय ड्राय ड्राय जायो
औ
औ ओमफ्राय बिदिनो जोंहा गोजां बोथोराव माने अबेबा दाबसे जायगायाव बेरायनो हान्थिनो मोजां जायो आरोना औ गानफब जोमफब बिदिनो
ओमफाय जोंहा गोजां बोथोराव
माने दानि दिनावथ' गोजां बोथोरबाबो बारा गुसु जाला नङाना
गुसु जालाथ' आरो
गोदोनि बायदि माने थोर थोर मावलायनाय जाला दानि दिनाव
औ
औ माने एसे टाउनफोरावबाथ' माने अरखौनो सायलायनांलायला जोंहा नै गामि ओनसोलावसो दैमा दैसा जिङाव माने एसे गोजाङो होनजायो
गोजाङो औ
औ
दंथांफोराबो दंजोबो ना इयो माने बारा एसे माबासिनो नाङो आरो आरो बे टाउन सोहोरावथ' आरो बिदि बिफांफोरा बांद्राय गैयाना दंफां लाइफां आरो बिसोरनि बे प्लास्टिक प्लुस्टिक सावनायनि थाखायनो माने इसिनि जाय माबाया इसे बारहावाया एसे गाज्रि आरो बिसोरनि अक्सिजेना बिजर अक्सिजेन मोनला बिसोरो
औ
बारा माबायो बिदियावनो माने गेबेङो आरो दा जोंनियाहाय बे गामि ओनसोलावहाय दंफां लाइफांफोरा पियर नालाय माथो दा जों माने पियर अक्सिजेनखौ मोनो आरो
औ
दंफां लाइफांनिफ्राय
उम नोंथाङालाय गोजां बोथोरखौ साबसिन मोनो ना गोलोम बोथोरखौ साबसिन मोनो
गोजां बोथोरखौ साबसिन मोनो आङो माने गरम बोथोरावथ' आरो बे कलेजफोर थांनोबाबो इयाव साइकेल सालायनो थांबाबो ओरैबादि गरम मोनो लामा ससेयाव माने स्कुलसिम मोन नैसोआवनो सेस माने गोलोमदैजों सिजोबखायो
क्लासफोर लानो माने कमफर्टेबोल मोना ने
औ औ बिदिनो एकदमबारे गरमजों सयज' हाखाया माने बेखायनो आं गोजां माने गोजां बो साबसिन जायो आरो
औ औ
गरम बोथोरबाथाय बिदिनो आलासि उलासि जानो थाङोब बाबो माने एकदम न'निफ्राय ओंखारलांनो बोरै ओंखारलांनो सानखायो आरो
औ
औ बोरैबा उसुबिदाजोंबो जायोना
औ
गरम बोथोरावहाय
ओमफ्राय नोंथाङा मा फोरमायबावगोन माने फारागथिनि बागै
फारागथिनि बागै मा होनबाव नांगौ दालाय दे होमबालाय नोंथां एसेबांनो फोजोबसै
टाइमाथ' जायाखैमोन ओमफ्राय
जायाखैमोन जानाय औ दे